औ औ नोंथां। ओ औ खोनादों नोंथां मोजाङै खोनादों।
औ औ औ।
औ गोजोन बेलासिनो नोंथांसिम खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथां। ओ आतसा नोंथांमोन नोंथाङा दालाय मा खालामबाय दं ओरैनो?
ओरैनोथ' जिरायनानै दङ।
औ नोंथां नोंथांमोननि गामि ओन सोल ना टाउन ओनसोल नोंथांमोननि जायगाया?
जोंनि जायगायाथ' गामि ओनसोल
गामि ओनसोलाव औ औ औ होमबाथ' नोंथांमोननियाव बिदिनो गोबां ओ जिब जुनार बा बिदिनो ओ दाउफोर बा फिसिनाय दाउ ब्रयलार जेरै ब्रयलार बा न'फोराव फिसि नाय बिदि गोबां नुनो मोनो बायदि मोनदों आं ओं नुयोना नोंथां?
औ औ नुनो मोनो औ
हेल' औ माने ओ बेफोरबायदि औ खोनादों खोनादों नोंथां दा बेफोरबायदिथ' गोबां ओ मानसिफोरा जेनेबा ब्रयलार फार्म बानायो बा न'आवनो जेनेबा दाउ माखासे लानानै बा हांसो बायदिसिना बिदि फानो माने फिनानै फानो दा बेखौ ओ फिनायाव मा मा जेंना फैयो बेखौ फिसिनानै माबायदि मुलाम्फा मोनो नोंथाङा आंनो एसे फोर मायना होनो हागोन नामा?
जेरै फार्मनि सोमोन्दै बा दाउ अमा मोसौ
औ
दै ओ सुंद'यै आं फोरमायना होनो हागोन ओ
औ औ
फार्म होनोब्लाथ' जेनेबा जों गामि ओनसोलाव थानाया बांसिन जोङो दाउ अमा बोर माबा बिदिनो दाउ ब्रयलार बेफोरबायदि फार्म खालामनानै जोङो बेफार फालांगि जोङो खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ जेरैहाय जोङो बुंनो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोङो बांसिन न'खरफ्रावहाय जोङो दाउफोर खौ जोङो फिसियो ओ बिदिनो ओ गोदोथ' जेनेबा बिदिनो दाउफोरखौ लायो लानानै बिदिनो फार्म स्टाइलावहाय बिदि फिसिनाय जायामोन आरो ना ओ दानियाव नायो ब्ला जोङो नुनो मोनो जे जोंनि गय बागानफ्रावहाय ओ नेट हो थिंनानै लकेल दाउखौबो जोङो गोबां बिदिनो हाजारटा गाहाम हाजारथा गाहाम फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेवहाय ओरैबायदि आदार खौहाय बिसोरनो होनाय जायो जे ओ जोङो नेटखौहाय सोंदिंसिगोन सों दिंनानै जोङो बेयाव जे देवख्रा देवख्रा बा एसे फिसा फिसा आदार जाजानाय ओ फवासे जानाय बिदिखौ जों बायनानै लाबोयो बायनानै लाबोनानैहाय जोङो। बे सिङाव नेट सिङाव जों हगारना होयो ओ बे सिङावहाय गन्द्रा मोनसे लुनानै दोननाय जायो ओ जेरै जेराव मोनाब्ला बिदिनो हाबनानै थानो थाखाय ओ बे नेटावहाय सोरां बाला नेट सिङावहाय जे इंखुर बा जों बांसिनै बे कन्ट्रलनि माइरं जे सरखारारनिफ्राय मोनफैनाय माइरं ओ जोङो बेखौ बांसिन होनाय जायो। मानो होनबा बे गन कन्ट्रलनि माइरंखौ होयोब्ला दाउआ थाबैनो देरनो देरो आरो।
देर औ औ औ
सोरबाबा बिदिनो बे कन्ट्रलनि माइरंखौहाय सुनानै सोमग्रोनानै दिनो ओ जोंथ' बिदिनो सुनाय जाया माने बे मह मुलि होनानै दोननायखाय बेखौ सुनाय जायो आरो जेन दाउआ बेमार दा जाथों होननानैहाय
ओं ओं ओं
जोंथ' सुनाय जाया बिदिनो सारनानै होयो बाल एसे लांदां जायगा आबाय एरनानै एरथावनानै जानाय बिदि जायगाफ्रावहा होयो आरो ओ बेदों लोगोसे जोङो जे मोदोमफुल बिबार माबा बिलाइ होननानै बुङो ओ मोदुमफुल बिलाइखौहाय जोङो होनाय जायो देनानै बा ओ बेखो बिलाइखो हाननानै जोङो बा अन्थाइसेयाव बा ओ गय दुनागं साफ्रावहाय होनानै बेखौआ आदारखौ जों गारसिना होयो मानो होनबा बे आद आदारजों लोगोसे बे खन जानायावहाय बे मोदुमफुलनि बिलाइआ खेख्लाबसे खेख्लाबनैबाबो हाबफानायखौ जों खालामो
औ औ औ बे-बेजोंङो मा मुलाम्फा मोनो जेनेबा बे मैदुफुल बिलाइ जाब मबा मा मोजां जायो माने दाउनि थाखाय।
मोदुमफुल बिलाइ जाफाबा माने बे मोदुमफुल बिलाइआ गोखा। आरो दाउनियावथ' गोबां लकेल दाउनियावहाय बिबुफ्राव जोङो नायोब्ला जों गोबां फिलाव जोङो मोननो हायो फिलौआबो ओरैबायदि जे बेनि फिलौआ गुसुं नङा ओरैबायदि गोलाव गोलाव बेखो जोङो लख लखेल दाउनियाव जों बांसिन मोनो आरोना बियो गोखाखाय बे फिलौखो दिहुनो थाखाय फोथैनो थाखाय बे ओ मोदुमफुल बिलाइखौ जोङो होनाय जायो। ओ आरो बेयाथ जोंङो। ओ आङो सिगाङाव हाय जेब्ला आं हाबा जागोदानमोन बेयाव ओमाय आङो उदालगुरियाव ओ मोनसे इन्स्टिटिउटव आं मोनसे ट्रेनिं आंबो लादोंमोन आरो आरो ना बे दाउनिनो आङो बिदिनो जोङो मास मोनथामखौ जों लादोंमोन। बे मास मोनथामावहाय फार्म बानायगोन होननानै साननाय खिन्थु ओ फैसानि प्रब्लेमावहाय बानायनाय जायासै आरो
ओं ओं ओ
जोङो सोलोंनो मोनदों जे जेनेबा बे दाउफाराम। दाउ फार्मखौहाय जोङो लुयो। ब्ला बेखौ जोङो सानजा सोनाब जोङो बानायनांगौ आरो बे न'खौ बिनि। गोलावा सानजा सोनाब जानांगौ आरो ओ बे सान्दुं नांनाय बायदि आरो एसे एसे सान्दुं नांनाय ऐ सायहा। ओ बेसेबां मिटार मिटार बानायनांगौमोन बेखो आं बारा इसां एक्जो गोसोआव गैला आरो बे दाउ बेराम जायो ब्ला ओ बायदि बायदि मुलिफोरखौ हा जोङो होननो हायो जेरै ओ नां बांसि बिनो मिथिहोब्ला साइक्लिन बे साइक्लिना जाबाय दाउ बेमारनि थाखाय बेखौ बाहायो बे साइक्लिना जाबाय पाउदार आरो बे पावदारखोहा बे पावदारखोहा। ओ इंखुर बा माइरंफ्रावहा खामफ्रावहा खाम गुदुं गुदुंफ्रावहा लगायनानै बेखौ जों होनाय जायो। बेदोंहा दाउ जेनेबा थेनथहां जानाय मा जानाय बेफोरो हामो आरो। औ नोंथाङा सुंद'यै सावरायनो हागोन दे।
औ जेनेबा नोंथाङााद बुंलांबाय ओ बेनो दाउ फानबानो नोंदि नोंथाङा कर्साजों मोनजायो मास मोनथाम सोनि ओ दा नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा मिथिनानै थाहैबाय बे मिथि दिना नोंथाङा जेनेबा फार्म खुलिनायनि नोंथाङा सिमां दंमोन बेखौ नोंथाङा ओ रां खरसा गैयिनि थाखाय बानायनो हायासै थेवबो नोंथाङा ओ एसे एनला मानसिफोरनो जेनेबा आङो नोंथाङा जे रोंना थाहैबाय बे रोंनाय बेखौनो नोंथाङा ओ सोरबा मानसिफोरनो जेनेबा जायफोरा दाउ फिसिनानैनो जाग्रा मानसि दं बिदि दाउ ब्रयलार बिदिनो फिसिनानैथ' बिदिनो ओ गाव गावनि न'खरखौ ओ साल सलायलांग्रा सालायलांग्रा दङ ना? दा बेफोरबायदि खुलिनानैनो औ दा बेफोरनो नोंथाङा मदद होजायो। जेनेबा बेफोरबायदि बेफोरबायदि खालाम बे फोरबायदि खालामबासो दाउआ मोजाङै थायो। नङाबा बिदि बिदि जायो मायबा मोनसे बेमार सोमजि नोंथाङा दा बुंनानै थानो हासिगोन आरो। ओ आसा खालामो नोंथाङा बिदिनो ओ सिमांखौ ओ सिमांखौ ओ बो जेनेबा उनफोर उन समफोरावबो ओ बेखौ जाफुं होनो हायो होननानै हागोन नोंथां बेखौ माने ओ सिमांखौथ जोङो जा जाफुंहोनो हाखायोना गासिबो जुदि लासै लासैनोबाबो खेबसेनो हायाब्लाबो लासै लासै दा जेनेबा नफोरावनो माब्रै माबा फि फिग्रोबाय दा बिदिनो बेखौनो एरलांबाय थादो आरो लासै लासैनो फार्म खुलिनो हायाबाबो न'फोरावनो बानायनो हायो दानिया एसे एनला। दा बिदिनो ब्रयलार ब्रयलार फार्मखौ गाससिबो बानायो। ओ खायसे खाथि खाला न'फोरावनो नुनो मोनो। दा बिदिनो गोबां जेंनाबो सोमजियो मानो होनबा मोनामसोगारो नङा होमबा नोंथां। बिसोरनि खिनाय औ खिनाय आरो बिदिनो जायगाफोरा गोसारजोबो बे औ गोबां माहोनो थामफैबो जायो आरो थामफै थाम दैयाबो बु गोबां जाथारो बे बयलार फार्मफोर बानायनायनि जाहोनाव दा बेनिखायनो ननिफ्राय जेस थाङो एसां गोजानाव बानायबा साबसिन ओ इदिनो न' खाथि खाथियाव जायफोरना बानायो जाय बेफोरो न'फोराव थाम्फैफोरा फैलाबायनानै हाब फैयो ओ न'फोराव हाबफैयो आरो बेखौ जों गोबाङानो नुनो मोनो। औ बिदिनो आरो गोबां ओ दाउफोर दंबयो जेनेब होमबा मा होनो कयलार दङ लेयार दं ओमफाय गोबां बिदिनो ओ मा होनो बिदि गोबां रोखोमनि दाउ जों नुनो मोनसै
दा आरो बिदिनो मा बुंनो आरो ओ
हो नोंथाङा ओ खोनागासिनो नोंथांनिखो
औ जेबो नङा बिदिया जाखायो नोंथां। ओ जायखिजाया बेफोरबायदि फार्म खुलिबा थाय मोजां जायो आरो माने जोंनि बादिब्ला आरो बिदिनो न'खरखौ सामलायलांनो हायो।
औ।
औ दा नोंथाङाथ' ओरैनो एसे बेस्थ' दांना नोंथां?
ओ बेस्थ'थ' नङा।
औ माने औ नोंथाङा ओ जेनेबा नोंथाङाबो सासे न'खरनि सोद्रोमा ओ नोंथाङा मानो होनबा नोंथां नोंथांनिया न'खराबो मा होनो ओ बारायबाय नङा होमबा नोंथां औ।
औ नोंगौ बेस्थ' माने बेस्थ'आनो जेनेबा ओ दा दसेबा आरो नै बे दानि समायावबा
औ एखनोथ' दे जेबो नङा बेफोरलाय मासे बिदियालाय जाबाय थाखागोन। जायखिजाया बयलारनि नोंथाङा जिहेथु खोन्थाबाय बे खौ आङो गोजोननाय मोनदों आरो दा बेफोरबायदि‌ ओ जायखौ जोङो मैदुफुल बिलाइ बिदि होफानानै जाफायो बेफोर खौ जों मिथियामोन माने दा गोबां मिथिनो लागा खोथा थायो आरो। दा फेलौखौ जोङो माने ओ फेलौ जायो जानायालाय जोंनावबो दाउफोरा गोबाङानो फेलौ जायो। बे फेलौखौ जोङो माने मुलिसो जाहोयो थैथों होननानै। दा बेफोरबायदि ओ मुलि जाहोआलासिनो ओ नेचारेलि ओ निजेनो मिथिंगायारिनि बिलाइ बेफोरबायदिजोंनो जेनेबा होनानै जुदि फोथैनो हायो बा फेलौ खौ होमबाथ' बेराद मोजांनि खोथा दा खायसे सुबुंफोरा मिथिया औ। औ औ औ औ औ देर औ औ। औ औ औ दा बिदिनो बांद्राय जायो आरो औ जोंना सम माबो सफैबाय नोंथां ओ नोंथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्रा मिथिना मोनबाय ओ आं गोजोननायबो मोनबाय दे गोजोनथों।
औ हामबायसै।